हेलौ
खोनादों
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथां
नै दङ ओरैनो जिरायनानै
ओरैनो दङोना
औ
दं ओरैनो
आ
नोंथांमोननिखै मा जाखो दैजां बोथोर ना आबाद मावनायफोरा
हा
आबाद मावनायफ्रा बोरै जाखोन होनदां गायजेनदोंना गायजेनाखै होनदां
आबाद मावनायफ्रा जागायजेनो नागिरबाय
औ
औ
गाइजेनसिगोन आरो ना माने गाइजेनहांबाय
गायजेनहांसिगोन उम गायजेनहांबायानो होनजायो
मोसौजोंनो हालबावो नामा
औ औ हालौवो मोसौआ आरो नांगोलजों दाबोनो हालेवो
दैनि प्रब्लेम गैया नोंथांमोनखिजा
दैनिथ' प्रब्लेम जायो जोंनियाव
जायो ना
औ
नोंथांमोनखि मेसेङाव मा मा आबाद मावो खोन्थानो हागोन नामा
जोंनि मेसेङाव आबाद मावनायाथ' ओ सबाय सिबिं बेसर बेखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो
सबाय सिबिं बेसवर
औ बिनि अनगाथ' गुबुना एसेबां मावा
औ
अ
नोंथाङा मावफेरबाय नामा
आंथ' मावफेरनायाखै जोंना न'खराव मावो आरो
औ औ औ
औ
दैज्लांआवलाय मा मा माइथो गायनाय जायो नोंसिनिखै जा
अ जोंनियाव दैज्लाङआव गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो मासुलि माइ रन्जित माइ फरिमल माइब्रा गोबां रोखोमनि माइ गायनाय नुनो मोननाय जायो औ
ओरैनो मेचिनफोरजों हायो नामा नोंसिनिखै‌ जांख्ला
मेचिनफोरजोंथ' दा बाहायथ'नाय जायाखै आखाइजोंनो हायो
जोङो ना नोंथांमोननि खैलाय बैसागआव रंजानाया मारै रंजायो
जोंनियाव बैसागु रंजानाया खोब गाजा गोमजायै रंजायो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गथ' गथायनि ज' ज'यै औ
रंजायो जोंखैबो बिदिनो
औ औ
नोंथाङा बबावबाफोर बेरायफेरबायमोन नामा
बेरायनायाथ' आं इसिबांदि बेरायफेराखै गोजान गोजान जायगाफ्राव
ओरैनो नोंथाङा बेरायजा बेरायनो थ्राग्रा थांनायफोरनि जायगा बुंनो हागोन नामा बबाव बबाव थांजायो बेरायनो नोंसिनि ओनसोलनिफ्राय माने नोंसिोरनि जायगानिफ्राय आरोना
बेनि बागैथ' आं बारा बेरायफेरा नालाय बारा मिथिया बबावबाव
मिथियाना
औ औ मिथिया
औ जों बेरायनायनिफ्राय माबा मोनसे गियान मोननो हायो नामा नोंथां
औ
माने बेरायनायनिफ्राय गियान मोननो हायोना जोङो
औ बेरायनायनिफ्राय जों गियानखौथ' मोननो हायो
औ बिदि माने दाबसे जायगानि सुबुंफोरनि थानाय जानाय रायज्लायनाय बायदि बायदि आरो माने जायगायाथ' एखे नङा नालायथो एरियाया
औ औ
अबेबा गुदुं जागोन अबेबा गुसु जागोन माने गुदुङाव आरो थानांगौ गोसो जायगायाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ माने जों एसे मोनो आरो माने मोजां गियान माने गुबुनजों मा रायलायनांगौ बेफोरखौ माने एसे मिथिदोंमोन आरो नोंथां
औ
बे बाथाय आरो गोसोआबो एसे गोजोननाय फैयो आरो माने
औ
ओरैनोथ' बेरायबा जों नुफेरै बस्थुखौसो नुखायो नालायथो
औ औ औ
बिजों माने बेरायबा एसे गोसो गोजोननो हायो
नोंथाङा बेरायफेरबाय नामा खाथि खाला ओनसोलफोराव
बेरायनायाथ' बेरायबायमोन आं खाथि खाला बेरायदों बारा गोजान बेरायाखै आरो
औ
बिदिनो माने ओरैथ' इदि हारसिंनोथ' माने हारसिंथ' बेरायफेरा खै माने ओरै स्कुलनिफ्राय लांदोंमोन दावबायनाय
औ औ औ
बि थांनाय जादों आरो माने ओरै थांदों आङो भालुपुं अग्निगर तेजपुर ओमफ्राय ओरै दं शिबसागर थांनाय जादोंमोन आरो माने
औ
नोंथाङालाय बेरायनो गोसो जागोन ना जाया इदि बायदिसिनाफोराव
औ बिदि माबाथ' गोसो जायो जानायालाय
गोसो जायो ना?
औ
नोंहा जेरावबो थांफेरथाराखै होमबा
औ थांनायालाय थांदोंमोन खनसे ओरै गुवाहाटिनि माबायाव मा होनो बे मा पार्क होनोमोन बेयाव थांदोंमोन पार्कथ' नङा बेवहाय नेसनेल पार्कआव औ माबे माबाया गुवाहाटिनि माने काजि काजिरङाथ' माबा इयो बावगारबायना बेखौ नंगौ औ मानास नङा मानास नङा
मानास नङा
गु-गुवाहाटिनिया
गुवाहाटिफारथ' आं उम
फाटथ' नङा फाटथ' नङा बे माबाया जुवा बे थांबाय आरो गुवाहाटिनि जुनारसालियाव
अ गुवाहाटि जु ओरैनो मा मा जाना दं नोंथां बेयाव?
बेथ' ओरैनो फिसानिफ्राय गिदिरसिन दङ दाउ नुनो मोनो जेब्रा गान्दा ओरै मोसा सिंह अ मैफोर मुफुर मोख्रा जिबौ गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोननाय जायो
अ दा बेफोरखौथ' बेरायाबा
औ हो
बिदिनो आरो बेरायबा नुफेरै बुस्थुखौ नुनो मोनो नोंथाङा मा फिथाइ जानो मोजां मोनो नोंथां फिथाइ सामथाइनि गेजेराव
फिथाइ सामथाइनि गेजेरावथ' जोंनियाव बे थाइजौफोरखौ जानो मोजां मोनो बिदिनो नङा होमबा औ ओनसोलाव मोननाय जायो नालाय बोथोराव
ओम ओम
औ
ओंख्रिफोरनि मादावलाय नोंथां
हो
ओंख्रिफोरनि मादाव
ओंख्रिफोरनि मादाव बिदिनो सबाय दाउ अनलाजों
अनलाजों दाव एम्फौ अनला बे ओरै नोंथाङाथ' सबायाइ दा अनला होनदोंमोन नामा नोंथां
औ सबाय दं
जोंहा अनला ओंख्रिखौ माबादि संनाय जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ ओंख्रिखौथ' गिबियाव माइरंखौ सु-सुग्रोनाय एबा सोमग्रोनाय जायो दसे सम बेनिफ्राय बेखौ बोखांनानै दसे दैखौ फोरानस्रोनाय जायो
औ औ
नङाबा दै रानाबा गेबलेया माबा जायो नालाय दैजिजि जायो देनायाव खस्थ' जायो बेखायनो दैखौ फोरानस्रिनानै उवालाव
देनाय जायो दाथ' दिंखि गैला नालाय औ औ गैला
उवालावनो देनाय जायो
औ
औ औवालनि अनगायै सोरबा न'नि आन्थाया थफसिफोराव देयो न'नि थफसिफ्राव ओय बेखौ देखांनानै अन
अनखौ दै जाबाय नालाय औ जाबाय
खौहोनो बेदरफोरजों संबा बेदरफोरखौ एवग्रोना लानानै दै दैखौ होनानै दैखौ गुदुं होयो
गोदौबोयो ग्लब ग्लबनो जेब्ला दैया औ गोदौ अब्ला अन
बि देनायखौ होयो आरो दा
औ
औ
आरोबाव नोंथाङा मा ओंख्रि बुंदोंमोनलाय सबाय होनदोंमोन नामा नोंथां
सबाइ
सबाइखौलाय माबोरै संनाय जायो नों
सबाइखौथ' गोरलैयैनो सङो ओ फार्स्टआवथ' जोङो सबाइखौ हु नांगौ जायो एवनानै बेखौबो एवनांगौ जायो एवनानै हुख्रेबनाय जायो ओ ख्रेबना लानानै बेखौबो बेदरफोरखौ बिदिनो माखौ सबाइखौ रुग्रोनाय जायो औ रुखांनायनि उनाव सबाया रुयोब्ला बेखौ खारै होनानै सागं सारनाय जायो
ओम बेदरखौ एवनानै संबा औ बेदरजों संबा आरोना बेदर संबाथाय माने और औ ओमफाय माने
औ औ
गोथावना जानो
औ गोथाव
नोंथांमोननिस्राय एबायदि माने सबाइखौ मोनफैबाय थायो नामा
औ जोंनि ओनसोलावनो फोखायो नालाय मेसें
मोजांना जानो
औ मोजाङानो जानायलाय खोब मोजां लाङो
जासिगोना होमबा औ औ दे